हेलौ
हेलौ हेलौ नोंथां औ औ खोनादोंना खोनादों औ फ्रि होनदों नामा नोंथाङा
ओंं
हेलौ औ ओरैनो जों बेम्बु औवानि सायाव रायज्लायनायदों नङा होमबा नोंथां
जेनेबा औवाखौथ' जेनेबा बुहुद खामानियावनो बाहायजायो औवाया नङा होमबा नोंथां
औ औ
औ जेनेबा जेरै जेखाइ खबाइ सानद्रि दाला बेफोरबायदि गोबां आइजें हेबनायावबो हायजायो औवाया नङा होमबा नोंथां
औ औ
नोंथांमोननि जाय औवाखौ ओरैनो मा मा खामानियाव जेनेबा ओरैनो बाहायनाय जायो जेनेबा नोंथाङा बुंनो हागोन नामा
जोंनि ओरै जोंनि बे थिंजाय औवाखौ औवाखौथ' गोबां खामानियाव बाहायो जोंनियावहाय न' लुनायाव
न' लुनायाव औ
मा होनदों नोंथां
मा होनदों
बेबायदिनो खुन्था माबा खुन्था खुन्थाफोर बेबायदि नों मोजां खोनायाखै नामा खोनादों नोंथां खुन्था बेफोरबायदि माबा माबिफोराव बाहायनाय जायो नङा होमबा नोंथां अ न'नि खुन्था बेफोरबायदि बेरा इन्जुर इन्जुरफोराव नोंथांङा नोंथांनिया एसे नेदा थाथ' थुथ' जागासिनो
अ आंनासो नेट गैया नामा
हेलौ अ नोंथांनियासो ल'ल' लाला जाबायदोङो खोनाबाय दे नोंथां बुंलाय नोंथाङा मोनायाव एसे प्रब्लेम जायो आंना दे नोंथां बुंनाय खोनाबाय खोनदों ना?
औ
खौ जों मिथिखानाय माइ मोसानाय थगल बाहायो बाथौ दुमनायाव खारि खामि बेफोरबायदि औ औ।
औ
औ बेफोरबायदिनो जोंनिथिंगायावबो जेनेबा बेफोरबायदि गोबां न' लुनाय जेनेबा बेफोरबायदिनो बाथौ दुमनाय बेफोरबायदि जेननिबा बेरा माबा बायदि सुंनाय बेफोरबायदियाव बाहायनाय जायो आरो नोंथां।
औ
माबा मोनथाम औ बेफोरबायदि बाहायनाय जायो आरो। जेनेबा औ बेफोरबायदिनो जेनेबा गोबां खामानियाव औवाया बाहायजायो नोंथां नङा होमबा? खोनादोंना हेल'? उ